औ हेलौ नोंथां औ खोनादों दे बुंनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथां?
औ दोङो दे। ओरैनो दं
अमब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानिसायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथां नोंथाङा सम हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे
औ ओम नोंथां दा जोङो सावरायनो सानदों जोंनाथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया जोंना गोबां दंना नोंथां
औ नोंगौ
औ अब्ला नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिखौ जों माबोरै बानायनाय जायो जोंना मा मा दोरोङारि ओंख्रि दं नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन दे नोंथां ओरैनो जोंनि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो बांसिनानो जोंनियाव गोबां बर'फोरनि गोबां ओंख्रिफोर दं।
ओमफ्राय आं दा नोंनि सायाव ओ ओरैनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा आं अनलानि सायावनो आङो नोंथांनो इसे फोरमायग्रोनानै होनोसै जोङो अनलाखौ माबायदि स संनाय जायो आरो जोङो अनलाया जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि बेखौबो आं इसे फोरमायनानै होलांदोनि जोङो अनला होनोबा जोङो गिबियावनो जोङो बर'निफिनि मोनसे ओ ओंख्रि बियो बि मानो होनोब्ला जोङो बियाव अनला होनना बुङोब्ला जोङो अनलाया जोंनि मोनसे ओंख्रि जायनि जाउनाव जोङो बेखौ हाबा बा हाथासुनिफोराव जोङो अनलाखौ होनाय जायो जायनि जाउनाव जों अनला गैयाबा जोङो बांसिनानो जोङो हाथासुनि खौ जोङो जानाय मोना आरो जोङो बांसिनावनो जोङो बर'फोरा बे अनला ओंख्रिखौ जोङो हाथासुनिफोराव होनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय जोङो दा अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो होनोब्ला आं नोंथांनि सिखौ फोरमायनानै हो नोसै अनला ओंख्रि खौ जोङो संनोब्ला गिबियावनो जोङो माइरं लाग्रोनांगोन ओमफाय बे माइरंखौ जोङो मोजाङै सुनानै मोजाङै जोङो बेखौ रुइजासे मोजाङै जोङो सुखांनायनि उनावहाय दोननांगोन बिनि उनावहाय जेब्ला जोंनि माइरङा रुइगोन अब्ला जों बेखौ ओ उवाल बा गायेनफोराव जों देगोन आरो दाथ' जोंनिया ग्राइन्डार मेचिं ओंखारबाय जों बेहायबो जोङो उननानै जोङो बे जोंनि जा संनो गोनां अनला ओंख्रै बेखौ जोङो माने गुन्दै गुन्दै जोङो माने देग्लिना लाग्रोनांगोन बा जोङो ग्राइन्डाराव जोङो होनानै बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन ओमफ्राय जोङो अनला ओंख्रिखौ खौ जोङो गोबां बायदिसिनाफोर जों जोङो जानो हायो जेरै दाव बा ना बेबायदिनो गोखानिफ्राय लानानै गोखैनिफ्राय लानानै जोङो अनलाखौ जानो हायो। ओमफ्राय बिनि गेजेरजों जोङो अनलाखौ बांसिनानो जों खारैजों जानाय जायो। ओमफ्राय जोङो जेब्ला गासैखौबो जोङो जेब्ला जगार खालामनानै लागोन। नों माजों जायो दाउजों जायोबा नों दाउखौ जगार खालामना लाग्रोनांगोन। अमाजों जायोबा ओम नों अमाखौ जगार खालामना लानांगोन नों माजों जानो गोसो हो जायो बेजों नों बेजोंनो माने जगारखौ लानानै लाग्रोनो गोनां जायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला जोङो अनलाखौ संगोन अब्ला जोङो गिबियावनो जोङो। दैखौ जोङो गुदुं खालामना लाग्रोनांगोन आरो खायसे खायसे सुबुं फोर जोङो संनायखौ नुनो मोनो। खेबसेनो जोङो उन गुन्दैखौ खेबसेनो दैयाव जोङो गासिखौबो मिक्स खालामनानै जा खेबसेनो जोङो माने होनायखौबो नुनो मोनो जों ओमफ्राय थेवब्लाबो बे खायदाखौ जोङो बांसिन लाया जोङो। मोनसे खायदाजों जोङो बांसिन सङोब्ला मोजांसिन जायो जायनि जाउनाव जोङो। जा जोंनि उननाय अन गुन्दै जों बेखौ माने दैखौ मोजाङै गोदौ होनायनि उनावहाय। जों बे गोदौनाय दैयावनो जों माने गासै अनलानै जा उनना लानाय अन गुन्दै जों बेखौ माने फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि जों एसे एसे एसे सारनानै होनाय जायो। जायनि जाउनाव जोङो सारनायजों लोगोसेनो जोङो माने एरनानै होबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि बे सारनानै होनाय अन गुन्दैया जाहाथे माने लाद्राखाया बिनि थाखायनो जोङो माने एसे एसे एसे सारनानै होयो आरो लोगोसे एरनानै होबाय थायो आरो बेहाय जोङो गोबां नांगौमानि ओ संख्रै जोङो बेबायदिनो फानलु मस्ला मस्लि जोङो देनानै जोङो बेहाय होफाजोबनो हायो आरो जोङो ना फोरखौ ओ जोङो नाफोरजों जानोबा जों नाफोरखौ एवनानैबो जोङो बेहाय अन गुन्दै होयनि सिगांनो जोङो बेहाय होफाग्रोनो हायो आरो दाउ बेदरफोरजोंबाबो जोङो दाउ बेदरफोर। जों जों माने बेहाय होफाग्रोनो हायो आरो नोंथां बे बादिनो जों हागौ गोबां आयदायै संनाय जायो बेबायदिनो गोखै संब्लाबो जोंहा गोखै जों सङोब्ला जोङो खारदै होनाय जाया जायनि जावनो गोखैजों खारदैजों जोङो सङोब्ला जाहाथे ओ जोंनि बे गोखैनि जा जानो लुबैनानै संनाय बियो माने गोखै जानाय नङा बेनिखायनो जोङो गो गोखै सङोब्ला जों खारैखौ होनाय जाया ओमफ्राय बे बायदिनो जोङो गोखानि मागावबो मादावबो जोङो बेबायदिनो खारैफोरखौ होनाय जायो गोखाजों जेबो जाया जे जायनि जाउनाव जोङो ओ गोखाजों जायोबब्लाथाय जों खारैफोरखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बे बायदिनो जोङो अनला गसङोबा बेबायदिनो मोजाङैनो जेनेबा गोदौ होखांनायनि उनावहाय जों गासै नांगौ मानिखौ फोजोबनो हायो। बेदरनो जा नायानो जा सब जों माजों जायो जों बेखौ मोजाङैनो जोङो होनानै जों गोबावै संब्ला ओ नोंनि गोसो मथै संनानै जानो हायो जेराव नोङो लाव लावबो जानो हागोन नोङो गथायैबो जानो हागोन। जोङो बांसिनानो अनला ओख्रिखौ जोङो बारा एसे लाव लाव जानाय जाया एसे जोङो मिडियाम साइसै जोङो जानाय जायो जायनि जआवनो जोङो। बेहाय गोबां रोखोमनि होग्रा मुवाफोर जेरै गंगार दुुनन्धिया दुुनन्धिया हाइजें बिलाइ ओ जोङो बेफोरबायदिखौबो होनानै जोङो जोंनि मोदोमनाय बा थावनायखौ जोङो होननानै लानो हायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय आं नों थांनावबो इदिनो मोनसे बर'नि जोङो जेनेबा जोङो साम'जों सबाइ बेखौ जायो नोंथाङाबो आंनो बे साम'जों सबाइनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ
दा सबाइजों साम' होनब्लाथ' जोंना बेयो गोदोनिफ्रायनो जोंना जाबोबाय थानाय बे बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरोना नोंथां। दा इखौ जोङो संनानै जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो सबाइखौ नांग्रोगोन नोंथां। सबाइखौथ' जोङो बायदि जायगायावनो जों मोनो आरोना नोंथां जेरै जोंहा हाथाय बाजारावबो जों समबाइखौ मोनो। जोङो सकफोरावबो जों मोनो जोंनि दखान न' खाथिनि दखान बायदिसिनायावबो जों सबाइखौ मोनो आरो नोंथां गोरलैयैनो बे उनावथ' जोंना जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो सबाइनि आबाद गायनानै जोङो सबाइखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो बै सबाइखौ लाना फायनानै जोङो बेखौ मोजाङै जोङो जावना लानो गोथांथां जाहाथे बेयाव ओ गुग्ला बायदिसिना थाया बेखौ मोजाङै जावना लाग्रोनांगोन नोंथां जावना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ बेनि बिगुरफोरखौ जोङो मोजाङै दैयाव सोमनानै जोङो सुना लाग्रोनांगोन। सुना लाखांनानै जोङो बेखौ जोङो फोराननानै जों सान ओ खिरखा नङाब्ला जोङो बायदिसिना जोंना दै सरग्रा जोङो
औ।
आइजेङाव दोननानै बेखौ जोङो दैखौ सर होना लागोन नोंथां।
औ नंगौ।
बे उनाव जोङो बैखौ सारायाव थाव एसे होननानै जों एवफ्रानना लानांगोन आरो नोंथां जाहाथे बे सबाइनि मोदोमनाया जोंना ओंखारो बेनि थाखायनो जोङो एसे जोङो साराय गुदुङाव जों एवफ्रामना लानांगोन बेनि उनाव जोंनाथ' साम' सामखौथ' जोङो नोंथां जोङो जोंनि बे बायदिसिना जों जायगा मोननायखौ नुयो आरो नोंथां जेरै जोंनि फुख्रिफोरावबो जों मोनो अब्ला जोंनि बे दै नोंथां बोहैलांनाय नङाब्ला बिलो बायदिसिनायावबो जों मोनो आरो दंग'फोराव।
औ
आरो जोङो दुब्लिनि बायदिसिना जोंना दै जमा जाना थानाय बेफोरावबो जोङो साम'खौ मोननाय जायो आरो। नङाब्लाथ' जोङो बायनानैबो मोनो जेरै जों हाथाय बाजार बायदि सिनायावबो जोङो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बै साम'खौ जोङो लाना फैनानै जोङो बेखौ जोङो सानसे नङाब्ला साननै जोङो दैयाव सोमना दोननांगोन आरो नोंथां। जाहाथे बिनि बिजानुफोरा खारो बेनि सिङाव थानाय हा बायदिसिना थायोना नोंथां। बेफोरो खारो आरो नोंथां बेनि उनाव बेखौ मोजाङै मोजाङै लाना फैनानै जोङो जोङो साननै सोमना दोननानै बेनि उनाव बेखौ जोङो मोजाङै सुखावनांगोन आरो नोंथां सुखांनानै जोङो बैखौ जोङो बायदिसिना जोङो गोखैफोरदों जोंबो सुनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो हा कारजि बायदिसिना गोखै बेसादजों जों सुनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो सुखांनानै बेनि जोंनि खुगायाव थानाय दाखोनखौ जोङो गारो आरो बेनि उननि लेनजाय बाहाखौबो जोङो दानसनानै गारो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि जानाय समाव जोंना गोरलैयै जायो जोंना। बेनि उनाव जों बेखौ बानखांनानै जोङो जोंनो जों एसे थाव होनानै बेखौ जोङो एवफ्रानना लानांगोन आरो नोंथां एवफ्रानना लाखां माने जोङो जेराव जोङो बै समबायखौबो एवफ्रानना लादोंमोन। बेबायदिनो बेखौ एवफ्राननानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो सारायाव दै होनानै बेखौ गोदौ होबाय थानांगोन होखांनानै जोङो जेब्ला संना दोननाय जोंना एवना एफ्रानना दोननाय सबाइखौ जोङो बेयाव होनांगोन आरो नोंथां होखांनानै जों बेखौबो गोदौ हाबाय थानांगोन बेनि उनाव जोंना बर' हारिनिनो जोङो बानायनाय खारै रोसि बेखौबो बेयाव होनांगोन आरो नोंथां होखांनानै जोङो बेखौ जोङो गोदौ होबाय था-थायोब्ला जोंना बै सबाइया जोंना बायफ्लेनानै जोंना गुन्दै-गुन्दै जालाङो आरो नोंथां। जालांब्ला जोङो बै सामु फानना दोननायखौबो जोङो बेयाव होनांगोन होखांनानै जोङो गोदौहोबाय थानांगोन आर नोंथां बिनाव जोंनाथ' बायदिसिना ओ बे जेरै दङ' जों सामब्राम गुफुर हा बायदिसिना जोंना फालौ इफोरखौबो जोङो होनांगोन आरो नोंथां होखांनानै जों बेखौ गोदौहो थानांगोन संख्रि बायदिसिना होना होननानै जोंना न'निनो मोननाय जोङो बायदिसिना जो जेरै खासि थारि बायदिसिना नाखौ होनानै जोङो जेब्ला मोननो सम जायो अब्ला जों बेफोरखौ
उम।
होनानै जोङो मोनहोयो आरो नोंथां बेफोरबाय दिनो जोंनि बे ओनसोलथिं बेफोर बायदि सामजों सबाइखौ बेबायादिनो संनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। अ होमबाथ' जोंनाथ' गोबां जाग्राफोर दंबावो नोंथां जेरै जोंना थास' थास'जों जोंनाया थास'नि जोङो गासै बाहागोखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो थास'जों जोङो थास' बिबारजों जों अमा बेदर थास' बिबार जों ना गोरान बायदिसिना आरो जोंनाथ' मैथाजों नाखौबो जानाय नुयो आरो नोंथां। आरो बेनि उनाव जोंना नारजि नारजिजों अमायावथ' जों जोंनि बर' हारिनि मोनसे।
औ।
जोबोरै सिनायजानाय मोनसे बे दोरोङारि ओंख्रि आरो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ ओ जोंनाथ' नारजि अमा होनोब्लाथ' जोङो गोबाङानो जोङो बयबो मोजां मोनो ओमफ्राय जोङो बांसिनानो जों बेखौ खारैजों संनाय जायो। ओमफ्राय आरो जों बेखौ बांसिनानो जोङो अमाजों जानायखौ जों बांसिन मो जों नुनो मोनो आरो जों खोनानो मोनो जायनि जाउनाव जोङो अमाखौ जोङो मेजेमखौ बांसिन जोङो खारै सङोब्ला बा जोङो बे नारजि दि संङोब्ला जोङो अमा मेजेमखौ जों बांसिन बे नारजि ओंख्रियाव जों होनाय खौ बांसिन नुना नुनो मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला ओ ओरैनो जोङो ओ बांसिनानो जोङो बे ओ नारजि जों बेखौ बांसिनानो माने खारैजों जोङो संनानै दोखो-दोखो नोंनि गोसो मुथै बायदि जानो हायो जेरै नोङो लाव-लावबो जानो हागोन लाथा-लाथा थाबो जानो हागोन। बेबायदिनो जोङो गोबां आलदा-आलदा रोखोमै जोङो माने जानो हायो आरो नोंथां होमबा आं नोंथांनो इखिनि खौनो आ ससेैयै फोरमायनानै होबाय होमबा जोंना समाबो एसे जाबाय नोंथां। बा नोंथांजों आङो रायलायनानै मोजां मोनबाय। होमबा बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां। औ औ गोजोन्थों।